औ नोंथां
औ नोंथांआ आंनि माथोखौ खोनाहैदों ना
औ खोनानोलाय मोनदों नोंथां नोंथांआ आंनि माथोखौ खोनादों
औ-औ नोंथाङा आं माने खोनाफैदों नोंनि माथोखौ दा नोंथांआ फ्रि फोरबा एसे खामानि मावदों नामा
फ्रिआलाय फ्रि नोंथां खामानियालाय मावनाय जाथ'वाखै दोनै दहाय सानफोरावनो मावनाय जाबाय
औ औ दा नोंथां माने दसे सम ओरैनो फ्रि आरोना
औ फ्रिआलाय फ्रि नोंथां
औ माने माने नोंथांजों माने फंनैसो बा बाथ्रा बा सावरायनो सानदोंमोन माने आं नोंथांनिसिम दा नोंथांआ फ्रिबालाय दसे सम होनो हागोनबालाय
हा हागोन नोंथां जों सावरायलाायबासो मोनथिलायखागोन नालाय जे बाथ्राखौ रायज्लायनो सानदों इफोरखौ जों सावरायलायबासो गावजों गाव मोनथिलायखागोन
औ दा नोंथां माने आङो राय्लायनाय जादों बिसय माने औवानि बिसय आरो ना जों औवाजों मा मा औ औवाजों जों मा मा खालामनो हायोबा जों औवाजों जेनोबा मा मा बुस्थुआव जों बाहायनो हायो जेनोबा जों मा मा खालामलाङो औवानि बिसय दा नोंथाङाबो औवानि बिसयबा बुहुत गोबाङै मिथिखायो दा औ दा माने आं बेनि ओ फंनैसो ना बुंनोसै जेनेबा बेसेबां हायो दा आं बुंनायनि उनाव नोंथाङा आं बिसिबां हायोखौ बुंग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा एसे एनै जा हायो बिनि बाथ्राखौ बुंबानो जाबाय आरो नोंथाङा औ औ। दा नोंथां फ्रिबालाय आङो आंनि रोंगौथि बा आ खामानिखौ जेनेबा आवायजेननोसै होमबा नोंथांनिसिम
ओ दे नोंथां जागोन आवगायलायदो
औ‌ औ दा जों नोंथां जों औवाजों जों बुहुद खामानि बा जों गोबां गोबां रोखोमनिआव जों औवा बुस्थुखौ जों नुनो मोन्दों होमबा जों न' लुनाय ह'क ना जों जों औवाखौ मा मायाव बाहायनाय जों गोबां बुस्थुवनो बाहायनो हायो जों माने औवाया माने जोबनोनो थाङा जाहैयो जेनोबा औ जों जेनोबा औवाखौ जोङो न' लुनायाव बाहायनो हायो बा जोङो बेरा दुमनाय ना जोङो न'नि बेरा बा बायदिसि आ माइफोर गायबा जों मैगंफोर गायबा जों बेराखौ दुमनो हायोना औवा बुस्थुजों आरो जों औवाजोंनो जों गोबां रोखोमजों अवा जेनेबा जों पाखानिबा जों जेनेबा बायदिसिना जों लुयोबा जों मा ओ दिरुं बायनांगौबा जोङो गुना बा जों खारबायनांगौ दा जों औवाजोंनो जों गोबां रोखोमनि मोनजोबखायो जोङो जेनेबा जों औवाजों दिरुं दिरुं ना टेवल टेवल जों जिरनो हायो ओ टेवल जिरनो हायो बेजों जों खानो हायो औवा बुस्थुआ माने जेबो नांदारनांगौनि बा थ्रायानो गैयाबा ओ नांगौथियानो गैया जों बेजोंनो जों बुहुत खामानियाव जों बाहायनाय औवा बुस्थु जों टेवल हक जों बेरा दुमनाय हग जों मैगं थाइगं गायनोबाबो जों औवा नांदेरगोन ना जों औवा नांदेरखागोन दा नोंथां नोंथांसिम आंनिमाथोया खोनाहैदों ना खोनदों हैदोंना नोंथां?
अ नोंथां खोनाफैदों
औ औ जेनेबा औ औ औवाखौ जों माने गुदिनिफ्राय जों लानानै बिजौसिम जों औवा बिलाइआ जों मोसौ मोसानोबो जों जाहोनो हायो जों माने गांसो गैयाबाबो जों मोसौ खाराबा मोसौआ जायो बिलाइआ माने औवा बुस्थु माने गारजानाय बुस्थुआनो नङा जों जेनेबा औवाखौ जों बुहुत रोखोमाव जों पेपार ना पेपार जों पेपार बा जोङो बहि बायदिसिना जों खालामनायाव नुनो थांदों आरो जेनेबा जों मा होनो जों औवाखौ जों सियारबो बावनायनो हायो रोङोबा जों
उम उम
सियार बनायनोबो जिरायनो हायो माने बुहुत मोजां माने बुस्थुजों मा होनो औवाखौ जों आयाव बाहायनो हायो आरो जों जोंनि बर' ट्रेडिसनेल बायदिसिना जों जेखाय खबाइखौ जोंनो सिगाङावनो नांथारगौ जों जेखाय खबाइ बनायनायावबो जोंनो बुहुथ ओ मा ओ माबा होयो जों जेनेबा जों जेखाइ खबाइ जों बनायनोबाबो जों जेनेबा गुुना बा दिरुं गैयाबाबो जों सलियो जों थेवल थेवल
ओम
जों होनो हायो जों जेखाइ जेखाइ जों जेखाइ बनायनो हायो, जोङो सान्द्रि बनायनो हायो। जों संग्राय बानायनो हायो, जों सियार बानायनो हायो गोबां रोखोमनि बिदिनो दं आरो औवा बुस्थुआ जेनेबा आरो जोङो दालांना जों जेनेबा ओ जोंनाव जेनेबा मा होनो दैमा दैमाखौ जों बानायनो थाखायबो जों मा खालामनो नांगोन जों दालां
उम
दालाङाव सलियो जोङो आरो मा होनो दं गैयाबाबो जोंनो सोलियो आरो बिदिनो बहुद बायदि बायदियावनो औवाया बुस्थुआ सोलिजोबो जों आरो जों नुनो थांदों जेखाइ खबायखौ थ' आं नोंथांनो एसेबाबो फोरमायना होखाबाय जोङो जेखाइ खबाइखौबो जों औवा बुस्थुजोंसो बनायनो हायो नालाय आरो जों सियारबो बनायनो हायो आरो जों मैगं थाइगङाव जेनेबा जों जों सबाय बिमानो गायबाय जोंनाव औवा नांथारगोन जों लावानो गायबाय जोङो बिनि जेंसि बा जों औवाजोंसो जोङो गायनानै मानला होयो आरो जोङो ओं जों आरो जों दालां दालां आवबोथ' जों दालां नङाबा जों बा नो हाया जों औवा बुस्थुजों जोङो बानायनोबो हायो आरो जोङो थेवल जिरनानै बेजोंनो खानोबो हायो आरो गोबांनो आं थाबाय नोंथां जेनेबा जोङो मा होनो ओ जोङो पेपार बा जोङो बहि बे बुस्थुआ माने सलिजोबो आरोना जों आरो औवाखौ जों गायनांगौ जों गायनो हानांगौ दा औवा। औवा औवा बुस्थुआ जोङो जेनेबा जोबलांनाय सान्साव थांगासिनो दं दा जों गायनोनो रोंला बा जों गायलानो आरो जों बेफोरखौ माने जोङो औवा बुस्थुखौ जों गायनांगौ ग्रोम ग्रोम गायनांगौ जों जेनेबा बेफोरजोंनो सोलिनाय माने गोदो गोदाय आबौ आबैनि दिननिफ्रायनो जों सलिबोनाय जेनेबा औवा बुस्थुआ आ जों बेखौ जों माने औवा बस्थुआ जोबनो थाङा बायदिसिना जोबनो थांदों माने औवा खौ जोंनो नांथारगोन आरो आरो जों औवा बुस्थु जों मा जों औवा बुस्थुखौबो जों जानो हायो बिनि मा होनो फास्ट ओंनाय जोंङो औवा मेवाय होनो ना फास्ट जेबो जों औवा बस्थु जों औवा मेवाय मिथिनो थाङोबा जों जोंखौ मेवाइ ओंख्रिबो जायो जोङो। आरो जोंखौ मा होनो आसचारबो बानायनो हायो जों गुन्द्रुक जों औ जों गुन्द्रुक होननानैबो जों मिथिनो थाङो माने खौ जों बनायो बा जों बेखौ जों आसार खालामनानै जों मास मोननै बा मोनथाम दोननानै जों बेखौहाय आसार खालामनानै जायो जों फानलु संख्रि बायदिसिना होनानै जोंखौ गोबां रोखोमनि जों आसार बननानै जायो गोबां मानसियानो जायो जों जों बे बुस्थुखौ दा जों बायना बायनांगौसो जों दाथ' माने मा होनो मोननो थांला बेयाव औवाय मवानि जेनेबा आसार दा जों गोबां हा थायावनो जों बेखौ मोननो थाङोबा ओ जोङो दानाबा जों बनायला जों दानाबा मोननोबो थांला बा जों नुनोबो थांला ओंखायनो जों गोबां ओ मानसि हाथाय बा बाजारफोराव जों बेखौ बायनांगौसो जों दाना मा होनो जेनेबा आरो अबेबा बुस्थुआ माने गोबां माबायाव स सलियोबा नोंथाङाबो एसे सोरबाबो मिथिखागोन औवानि बिसय जे आं नोंथाङानो बहुत फोरमायखाबाय जेनेबा दालां सालां होन जों न' लुनोबाबो जों हाबा अखाबाबो जोंङोओ टेन हाउस होनायखौ नोंथाङा मिथिखागोन जेनेबा जों हाबाफोरखौबो जों औवा बुस्थु नङाबानो जाया जों लहा बुस्थुखौलाय अबाव मोनब्रबबाय थानो जों औवाखौ जों बनायनो हायोबा जों जेनेबा हाबा हुखायावबो जोंङो न' लुनो हायो आरो जों बैसां खालामनानै जों न'बो लुनानै थानो हायो जों माने मा होनो जों गोदोनि दिनावथ' जों थिं मोनामोन। मा जों थिं मोन्नो थाङामोन जों थिं मोन्नो थाङामोन जों औवा बुस्थुखौनो जोङो मा होनो उखुम जोङो थिं बायदि जों बेखौनो जेंग्ला खेबनानै जों जेनेबा मा ओ प्लास्टिक बनानै बा जों बेखौनो खास्थाबलाबायनानै जों थायोमोन थिं न' बायदि। आरो जों माने गोबां रोखोमनि खोथायाथ' बुहुद दं माने नोंथां ओमफ्रायबो आं एसे माने खोनासंनो सानदों औवानि बिसय बा औवानि बाथ्रा एसे रोङोबा रोंगौथिखौ नों नोंथाङा बेसेबां हायोबा बेसेबां मिथियो औवानि बिस'य एसे नोंथाङा मोजां जागोन। जेसे जेसे हायो बेखौ एसे फोरमायना होबानो जागोन। जे बिसेबां हायो बेखौल' बुंबानो जाबाय आरो बिनि नोंथांनि जेनेबा बुंनाय रावफोरखौ माने आं खोनास स लोगो औवानि बिसयबा मा मायाव आरो सोलिबावो जों माने औ बेखौ एसे बुंबा मोजां जागोन आरो।
आदसा नोंथां बुंनो थाङोबाथ' जोंना बाथ्राया जोबलांनो थाङा आरो बेजों लोगोसे जे बिथाङानो माखा बुं बुंजोबबायनो होनजायो औवानि बिखय जोंहाय औवाखौ जे न' बानायनो हायो न' बिदिनो दालां बानायनो हायो जेखाइ खबाइ जोंनि बर' बर'नि ट्रेडिसनेल आरो बेजों लोगोसे दालां एबा टेन्ट हाउसनि खामानि जों बनायनो हायो। बेजों लोगोसे जों औवाखौहाय जोंङो जोंनि बे इनभाइरमेन्ट जे जों हांलायो बेफोरावबो जों खामानि मोनो मानोना बेबो बेबो जोंनो अक्सिजेन होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना औवाया मोनथिनो थाङो खि बे दंफां नङा हाग्रासो सबनिफ्राय गोलावसिन हाग्रा होननानै जों मोनथियो। आरो बेजों लोगोसे बे बेयोहाय ओ बिदिनो नोब्बै मिटार किल' माबा सेन्टि मिटारसो गोजौआव जायो जोंना आरो बिथाङानो बुंखा खाबाय जेरै जोंना टेन्ट टेेनटावहाय जोंना खामानि होनाय जायो। जे जोंङो टेनावहाय बेजोंनो टेन लुनानै मोनसे बिदिनो हाबा एबा मोनसे फांसन जों बेखौ खुंनो हायो। जों खुरनानैहाय मोनसे मोजाङै मोजां हाबा खुंलांनो हायो बेजोंनो। आरो औवाया बुंनो थाङो जथ' जोंङो गामि एरियायाव नायनो हायो जोंना साफ्रोमबो न'आव मोनसे मोनसे माबा औवा थायो होननानै बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंना बिदिनो उम गोरान औवाया जोंना माबा बननि थाखायबो खामानि होयो। आरो बेजों लोगोसे जोंना औवाया लामा बनायखौथ' होनखाबाय बिथाङा आरो उम ओ बुंनो थाङोबाथ' खोथाया जोबलाङा नाथाय बिथां जोंना दायो समा जानो हमबोबाय बेखायनो जोंङो बाथ्रा होलानायफोरखौ लायनांसिगोन आरो बिथाङा फोरमाय आरो बिथानो फोरमायजोबखाबाय बाथ्रा बारावखौथ' बेनिखाय बिथाङा अननानै खोन्थाहरदो एसे बोरै मोनखो बोरै फोरमायहरखो आंबो
औ दा नोंथाङा माने गोबां बाथ्राखौनो माने आंनि सिगाव औवानि बिसय बा औवानि बाथ्रा एसेबाबो रोंगौथिखौ गावनिखौ माने एसे थेबाबो बुंबाय बा आंबो मिथिबाय जेनेबा गोबां बाथ्राखौनो आंबो मिथियामोन नोंथाङा एसेबा फोरमायना हरबाय आंनि जेनेबा जे हायो जे हायो मिथिनाया बा बाथ्राफोरखौ बा आं मिथियै बाथ्राफोरखौ खिन्थाना हरनायखाय आंबो मोजां मोनदों आरो जों बिदिनो बे औवानि माथ बाथ्राखौ जों मिथिलायनानै थानांगोन आरो जों जों बिदिनो मिथिलायाबा मानसिफोर गोबां मानसिफोर सों बा जों औवाया मा मायाव खामानि होयो जेनेबा नों मोनसे माबायावनो इन्टारभिउआवनो सोंबा जों बेफोरखौ जों दानिफ्रायनो जोंनो रायलायाबा जों बिदिनो बायदिसिना इन्टारभिउ जों स सोङैबा औवाया माबायाव सोलियो होनोमबा जों कमपिउस बा जों मिथियालासिनो थागोन दा जों बिदिनो सम सम सावरायनांगौ औवाया मा मायाव सलियो गोबांनो माने औवा बुस्थुआबो माने जोबलां जोबलां दा बिदि जोबलांनाय बुस्थुखौ जों बुहुत माने बायदिसिना जों बायदिसिनायाव जेनेबा मा होनो ओ जेनेबा जोङो इन्टारभिउ लानायफोराव सों-सोंलु बायदिसिना सोंजायो। आरो गोबांनो रोखोमनि जेनेबा नोंथांफोराबो जेनेबा बुंखाबाय औवाया मा मायाव सोलियो माने नोंथांनि बुंनायाबो मोजां जेनेबा गोजोननाय फैदों आंबो माने नोंथांजों सावरायलायनानै जेनेबा ओ मोनसे बाथ्राफोरखौ आंबो फोर फोरमायना होबाय जे हायो आरो नोंथाङा जे हायोखौ फोरमायना होबाय माने गोजोननाय थाबाय। नोंथांसिम जेनेबा औ बेयावनो माने दोनथ'लायनाय जासिगोन नोंथां एसे खामानि दं आंहाबो दा नोंथांनाबो खामानि दंबालाय औ।
औ औ दे दे नोंथा होमबा ना गोजोननाय थालांबाय।
दे नोंथां।